ओ नोंथाङा आंनि रायज्लायनायखौ मोजां खोनादों ना हेल' हेल' नोंथां आंनि रायज्लायनायखौ खोनायाखै नामा
अ
औ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना
औ आं मोजाङैनो दं
औ
नोंथाङालाय
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां दा मा खालामगासिनो
आङो ओरैनो दं‌ नोंथां
औ अब्ला नोंथां आङो बे दान्दिसे समाव नोंथां नोंथांजों बर'नि दोरोङारि जायखौ बुङो बर'नि एम्फौ फिसिनाय बेफोरनि बादै आङो माखासे खोथा रायलायनो सानदों जागोनना नोंथां
जागोन नोंथां नोंथाङा बर'नि जे दोरोङारि एम्फौ फसिनाय बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन
औ आरो बेजों लोगोसेनो जों बै एम्फौनिफ्रायनो जेरै इन्दि खुन्दुं लुनाय बैफोरनि बारै एसे राय्लायनो हागोन
हागोन नोंथां
औ अब्ला जों बयबो बर जानानै जोङो एम्फौ फिसिनायनि बारैथ जोङो मोनथिखागौना नोंथां
गोबां नङाब्लाबो एसे मिथिगौ नोंथां
औ बर अब्ला आङो एसेबाबो नोंथांनि सिगाङाव आं मिथिनायनि बारै एसे फोरमायनो सानदों
जागोन नोंथां
बरफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो इन्दि एम्फौखौ फिसिबोदों आरो दिनैसिमबो फिसिबोगासिनो दं बैफोर एम्फौ फिसिनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो बर हिनजावफोरा गोबां खस्थ खालामनानै गुबुननि नआव इन्दि बिलाइ मोखना बिलाइ बैफोरखौ नागिरना लायनानै खस्थयैब्लाबो जोङो एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनदों गिबियावनो जोंनो एम्फौ फिसिनो थाखाय जोंनो मोजां जोलैनि गोनांथि जायो बै मोजाङा मोजां जोलैब्लास सो एम्फौफोरा मोज मोजाङै जालाङो आरो जोङो जेब्ला जोलैखौ माला बायदि सुनानै जोङो आलायनानै दोननांगौ जायो आरो इन्दि एम्फौ फिसिनायनि मखजाथाव खोथायानो जादों जोलै दोननाय बे एम्फौ जोलै फिथोबखौ माला सुनानै दोननायाबो मोनसे आदब दं एम्फौ गोनां फिथोबनि खिथुथिं बिजिजों खुन्दुं सुनानै माला बायदि बानायनाय जायो सिख्रि बिदैनिफ्राय एम्फौ गोरलै ओंखारनायनिफ्राय लानानै एम्फौ मोननाय फिथोबथोबनाय बैफोर गासिबो आदब खान्थिनि सायाव बर आइजोफोरा जोबोद रोंखा राख खा सिक्रिनिब गिदिरनिफ्राय ओंखारनाय एमफ एम्फौ गोरलैखौ इन्दि बिलाइ गोरलै होनानै फेदेरनाय जायो एम्फौ गोरलैखौ बेबादिनो इन्दि बिलाइ गोरलैखौ जाहोनानै फेदेरनाय जायो आरो जोङो बैफोर जेब्ला एम्फौआ ओंखारो अब्ला बै फो फोरखौ जोथोन लानाय जेरै बैफोरनि खि हासुदै गारनाय इन्दि बिलाइ देन्था बायदिफोरखौ गारनाय जों बैफोरबायदि गोबां खस्थ खालामनाय नुबोयो एम्फौफोरखौ जोङो गोबां सागोन सिखोनैनो दोननांगौ अब्ला नोंथाङा बे इन्दि एम्फौ फिसिनायनि सायावनो माबाफोर बुंनो सानदों नामा
आं नाजानाय नोंथां आंनि मोनदांथियाव बा आंनि नु नुबोनायावहाय जाखिनि एसे आं नुबोदों बेखिनि सोमोन्दै आं नोंथांनिसिम एसे बुंथनि
औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोबां रोखोमैनो बा गोबां इन्दि एम्फौखौ फिसियो जानांगौ दा जोंनि ओनसोलाव बो दङ गोबां बर' आइजोफोरानो जे इन्दि एमफौ फिसिनाय बे हाबाखौहाय गोदोनिफ्रायनो मावबोगासिनो आरो फिसि बोगा दा इन्दि एम्फौ फिसिनाया गुबैयै बर'फोरा इन्दि एमफौखौहाय दानसेबो नाङा नङा होमबा नोंथां जे इन्दि एम्फौ खौहाय फेदेरनानै गोरलैनिफ्राय फेदेरनानै जे जाजाजासिम जानाय आरो फिथोब थोबजासिम बेवहाय जोङो इन्दि एम्फौखौ फिसिनाया दानसेबो नाङा दानसेनि गेजेरावनो जोङो मोननो हायो नङा होनबा नों
औ
दा बेनि गेजेरावहाय जे बै समनिफ्रायनो जे बर' आइजोफोरा इन्दि एम्फौ फिसिनानै जे इन्दिनि फिथोब बेजोंहाय बे खुन्दुं लुनानै जे थावख्रियावहाय खन्दुं लुनानै गोदो गोदाय सु निफ्रायनो जोंहा इन्दि सि दाबोनाय आरो गावनि नांगौ जानाय जे जि बेखौहाय इन्दि फिथोबनि गेजेरजों दिहुननानै लानाय बेखौहाय नुनो मोनबोदों नाथायबा दानि बे मुलुगनङारि साग्लोबनायावहाय जोङो इन्दि इन्दिनि जि दानाय आरो इन्दि फिसिनाया एसे बाङाय जानायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोङो जोंनि बर' आइजोफोरनि जे इन्दि एम्फौ फिसिनाय बियो गोबां रांखान्थियारि बिथिङावहाय जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों। जाउनावहाय आथिखालावहाय इम्फौ बा इन्दि इम फौनि दामा गोबांसै लोगोसे इन्दि फिथोबनि दामाबो गोबां बेनि अनगायैबो जे इन्दि फिसोबजों इन्दि फिथोबजोंहाय लुनाय जे इन्दिनि जि बेखोबो गोबां दाम मोननायखौ जों नुनो मोनसै।
औ औ अब्ला जोङो बेजों बेखौनो बुंनो हायोदि जोंनि बे इन्दि एम्फौ फिसिनाय आरो बिनिफ्राय फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं दिहुननाय बैफोर गासैखौबो लानानै जोंनि बे रांखान्थि थाखो बा रां रांखान्थिनि मान थाखोखौबो जोङो गोबां जौगानाय नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों।
एसे एनै रां बुथुमनानै न'खरनि नांगौ मुवाखौ जोङो सोरजिनानै लानो हायो आरो जोङो गावनि गथ' गथाइ बा बिसिनि सोलोंथाइनि थाखाय जोङो एसेबाबो रां आ रजिनो हायो।
नोंगौ नोंथां
औ बे-बैफोर फिथोबखौबो फाननानै आरो खुन्दुंजों जि दानानै बै जिफोरखौथ' जोङो आथिखालाव इन्दि खुन्दुं होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां बेसेननिनो बायनांगौ जायो। अब्ला बैफोरखौ नायनानै जोङो बुंनो हायोदि रांखान्थि मान थाखोआ गोबां जौगाबाय होननानै
नोंगौ नोंथां
जोंनो बेबायदिनो इन्दि खुन्दुं दिहुन्नो थाखाय मोननै मोनथामसो आगजुफोर नांगौ जेरै थावख्रि फानेव सोरखि बैफोर मुवाफोरनि गेजेरजोंसो जोङो थावख्रि दिहुननायखौ नुनो मोनो आरोबाव दंफांनि खेरेफा नलि दाङा नाथा बैफोरखौ आरो इन्दि खुन्दुङा दि गावहा गोबां खाला रंनि थाया बेनिखायनो आइजोफोरा आथिखालाव बा गोदोनि समावनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफांनि बिलाइ बायदि मुवानिफ्राय गुबुन रं होनानै जोङो रं बि रं जि दानायखौबो जों नुनो मोनो।
थारैनो नोंथां जे गोदोनि समनिफ्रायनो जे बर' आइजोफ्रा इन्दि फिसिनानै इन्दि फिथोब जे खुन्दुं गावनो लुसु लुनानै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों खुन्दुं दिहुननाय आरो बे खुन्दुंजोंनो ओ जि दानाय आरो बे जियावहाय जे बर' आइजोफोरा मिथिंगायाव नुनाय माखासे मिथिंगायारि आगरफोरखौ ओ एरखांनाय बियो खोब मुजिद थावना आरो समायना होननानै जों बुंनांगोन। आरो बिनि गुबै जाहोनाव बा बिनि अनथिंजायनो दङ जे जोंनि बर' आइजोफोरनि मुखुब नाजानाय आरो नांथाबनाय नोङा ओमबा नों
उम उम नंगौ नोंथां आरो जोङो आथिखालाव गोदान राहाजोंबो इन्दि खुन्दुं लुनायनि आदबफोर जोङो नुनो मोनो जेरै गिदिर गिदिर कारखाना खुलिनो थाखाय सरखारारनि हेफाजाब लानानै इज्द-इन्डास्ट्रिफोर मेसिनजों खुन्दुं दिहुननाय बैफोरनिफ्रायबो इन्दि खुन्दुंखौ जोङो आथिखालाव बैफोर गोदान राहाजों जोङो दि-दिहुननो हायो।
नंगौ नोंथां थारैनो बैफोर जे गोदोनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि इन्दि खुन्दुंजों जे ओ जि दिहुननाय बै आदबा दिनैनि बे मुलुगनांआरि साग्लोबनायाव बा बिगियानारि जौगानायावहाय सफैयामोनब्ला थारैनो गोदो गोदाय समनि-समनि बायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा खोब खस्थ'नि गेजेरजों जि इन्दि जिखौहाय दिहुननो गोनां जागौमोन होननानै जों बुंनो हायो
औ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जेरै इन्दि फिथोब बा एम्फौ फिथोब बेखौ लानानै माखासे फोथायनायफोर दङ जे जेरै सासे मानसिया आमाय मोनदों बा उन्दुनो ओंखारबाय थायो अब्ला बै इन्दि फिथोबनि सिङा एम्फौ फिथोबनि सिङाव माखासे मिथिंगानिफ्राय मोनलाय मुलि जेरै रोदा बिफां दालाइ बेफोरबायदि बायदि मुवाखौ सोनानै गानोब्ला जोंनि लोमजानो ओंखारनाय बा उन्दुनो ओंखारबाय थानाय बै आमाय मोननाय बैफोरखौ हामो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय दं आरो खायफा आथिखालावबो जोङो फोथायनाय खौ नुनो मोनो बैफोरखौ जोङो दा आथिखालाव हाथाय बाजाराव फाननायबो नुनो मोनो नोंगौना नोंथां
थारैनो नोंथां बैफोर फोथायनाया जोंनि बे मोगथां जिउआवबो ओ गुबैयै फोरमान मोननायखौ नुनो मोनदों बिनिखायनो बैबायदि जोंनि फोथायबोनाय जि इन्दि फिथोबावहाय जे बायदिसिना रोदा सोनानै जे गाननाय बे गानहोनाय मोनसे जोंनि आसारखान्थिबो बुंनांगोन बा जोंनि जे आदब आमाय मोननाय बे मोनसे खौहाय गाहोनाय जे आदब बियो थारैनो सैथो होननानै जों बुंनांगोन
औ अब्ला समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै अब्ला औ